औ बिदिब्ला आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होनना फन खालामनाय जादोंमोन औ नोंथाङा सम दङ ना?
अ दङ
बिदिब्ला आङो नोंथांजों बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि सायाव सावरायनिसै नोंथां।
औ सावरायजागोन नों
औ बिदिब्ला आङो गिबियाव नोंथांनो बे बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि सायाव एसे फोरमायना होनोसै। ना
औ जागोन
औ औ नोंथाङाथ' मिथिखायो जिहेतु बर'फोरनि बर'फोरा गोदो गोदाय समनि ओमफ्रायनो ओंखामनि अनगाबो माने गोबां मोजां मोननाय ओंख्रि ओंख्रिफोर दङ बेफोरखौ बिसोरो माने दोरोङारि हिसाबै बाहायनाय जायो आरो ना
औ नंगौ
जेरैहाय अमाजों नारजि अनलाजों दाउ बेबादिनो सबाइजों साम' मैथाजों ना माने बेफोर रो खौ बर'फोरा गोदो गोदाय समनिफ्राय जोबोद मोजां मोनो आरोना
औ
औ ओ बेबादिनो बुंनो थाङोबा जोंहा जेरैहाय अनलाजों दाउ आव बे अनलाजों दाउखौ माने जोंहा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो बर'फोरा माने ओ हाबा फोरावबो बाहायबोदों हाबायाव जेरै जोङो हौवा गोदान हिनजाव गोदाना हाथा खुरनाय बेफोरावबो जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरोना ओ बेबादिनो बेबादिनो जोंहा अनला ओंख्रिया माने बर'फोरजों जोबोद सोमोनदो दङ एंगारलायनो हायै सोमोन्दो दं होनना जोङो फोथायलायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा माने बेफोर ओंख्रिफोरा खारदैजों संनाय बर'फोरा जिहेथु खारदैजों संनाय ओंख्रिफोरखौथ जोबोद मोजां मोन खायो ओ जायनि ओ जेरैहाय जोङो बे अनलायाथ जोंहा जेबो रासायनारि मुलि जेबो बाहायनाय जाया माने बेखौ जोङो गावनो गाव बानायनानै जानो हायो आरोना
औ
जेरैहाय जोङो अनलाजों दाउ संनो गोनांबा जोंहा गिबियाव जोङो ओ अनला खौ अनलाजों दाउजोंल' जानाय जाया माने जों अनलायाव गोबां रोखोमनि जेरै जोङो अनलायाव लाइ बेफोरबायदि होनाबो अनला फाख ख्रि बेबादि जानायखौ जों नुनो मोनो आरो ना बेजों लोगोसे दा ओ अनलायाव जोंहा औवा मेवाइ बासिगा बिबार बायदिसिना फोरखौबो जों होफानानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो बेजों लोगोसे थाइगिर थाइगिरखौबो होफानायखौ नुनो मोनो आरो
औ
बेबायदिनो जोङो जेरैहाय अनलाजों दाउ संनो गोनांबा जों गिबियाव माइरंखौ सोमग्रोना लानांगौ जायो नङा ङा होनबा जेरैहाय जोङो माइरंखौ रुयहाब जाव रुहाबजासिम दैयाव सोमहाबना दोननाय जायो बे सोमखांनायनि उनाव जेब्ला रुयो जों अब्ला बेखौ जोङो दैया मोजाङै सर'लांनो थाखाय मोनसे आइजें बा बेबादि दै सोरखिलांनो हानायफोरबादि आइजेंङाव जोङो माइरंखौ दसे समनि थाखाय बोखांना दोनथनाय जायो आरोना
औ
ओ बेनि उनावहाय जोङो ओ जेब्ला ओ माइरङा दैया सर' लाङो अब्ला जों बेखौ आथिखालावथ जोङो गोदोनि बादि उवाल बा बेफोरबायदि थफसि बा बेफोरबायदि अन्थाइफोराव उननायखौ बांसिन‌ नुनो मोनलिया ना बांसिनै माने ग्रेन्डार मिसिननि जोहैनो माने बेखौ उन्नानै लानाय जायो आरो बेखौ जोङो अन गुन्दै खालामखांनायनि उनावहाय जोङो जेब्ला दैया ग्लब ग्लब गोदौव फारसेथिंहाय अब्ला अब्ला जोङो बेखौ माने फ्रि फ्रि होनाय जायो आरोना बेखौ जोङो ओ सागंजों सानाबो होनाय जायो जेन बियो ला द्रा जाया एबा लाथा खाया बेनि थाखाय आरो
औ
ओ बेनि उनावहाय जोङो जेब्ला ओ बियो ओ अनलायाव बेदर होजानाय जायो अब्ला जोङो माने बेदरखौ फारसेथिं हाय मोजाङै बेयाव हालदैनिफ्राय गास सै मस्ला मस्लि सामब्राम बानलु बेफोरखौ जोङो मोजाङै गोरोबहोना लाखानाय जायो आरोना बेनि उनावहाय जोङो बेयाव ओ मोजाङै मोनहोनानै बेयो अनलायाव होनाय जायो बेबादिनो अनला जायो आरो बेनि उनावहाय जोङो जेरैहाय जोङो बिदि जायो नङा होमबा
औ नंगौ।
जेरैहाय जोङो नारजि होनबा फाथो होनबाथाय जों गिबियाव माने फाथोखौ फोनाय जायो आरो ना फाथोखौ जोङो जेरैहाय राबाथायाइ दाननानै लाबोनानै जों बिनि मोनफ्रोमबो बिलाइखौनो माने खानानै जों फोराननाय जायो आरो जेब्ला फोराननानै अब्ला माने बियो फाथोआ गोरान जायो अब्ला जों माने बेखौ जलंगा। बेफोरबायदि मनाफोराव सोनानै दोननाय जायो जेसे गोबाव दोनो‌। अब्लासिम माने बेयो नारजिया जानो मोजां होनना जों मिथिगो आरो खायफा खायफा माने गोदोनि मानसि फोराथ' नारजिखौ मेनाबो जायोमोन थिग बेबायदिनो जोङो नारजिखौ अमा बा अमा गोरान गासै। गासैजोंबो जाजा जानो हायो आरोना। बेबादिनो नारजियाबो जोंनि जों सुबुंफोरजों गोबां एंगारलायनो हाय सोमोनदो दङ जेरैहाय जोङो गोजान गोजाननिफ्राय आलासि फैबाथाय जोङो जेन बेखौ ओ बेबायदि नारजि गोखाखौ जाहोआ। बा बेबायदिखौ जोङो बेफोरखौ फोथायो आरो गोदो गोदायनि सोमोनदो नागारलायनाय जायो। नायनो बानाय बेफोरबायदि जायो होनना जों फोथायो आरोना आरोबाव। जोंहा मानसि थैनाय बा सारादु खुंनाय बेफोरावबो नारजि होनाय जायो बेफोरखौबो जोङो सोमोनदो ना नागारलायनाय हिसाबै बाहायनाय जायो बेबादिनो माने नारजिया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार एबा बर' फोरजों जोबोद एंगारलायनो हायै सोमोनदो दङ होनना जोङो फोथायो आरो ना। नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बे नारजि नारजि जों अमाखौ माबायदिहै संनाय जायो नोंथां।
औ जोंनिथिंजाय बिदि नारजिखौ अमाखौ माबोरै संनाय जायो होनो। होनबाथाय ओ गिबियावनो जोङो ओ जों बेदरखौ अमा बेदरखौ मोजाङै एवफामग्रो एवग्रोनानै लाग्रोनायखौ आङो नुनो मोनो आरो। मोजाङै एवग्रोनानै लानाय जायो बिनि उनावहाय जेब्ला बिदि हालदै संख्रि। बे फानलु बेफोरखौ गासैखौबो होग्रोखांनानै जेब्ला अमा बेदरा मोजाङै एवख्रेबो अब्ला बिनि उनाव। बेहाय नारजिखौ होनानै बिदि दै होनानै बेखौ मोजाङै फोराननायखौ आङो। जोंनि ओनसोलथिंहाय बिदि नुनो मोनो आरोखि। थिग बिदिनो गोबां जोंनिथिंजायबो बिदि गोबां दोरोङारि बिदि मैगं थाइगंफोरखौ दासिमबो जानायखौ। आङो नुनो मोनो आगोलनि गोदो गोदायनिफ्रायनो जेरैहाय जागासिनो दङ जाबोगासिनो दङ थिग बि बिदिनो जोंनि ओनसोलथिंजायबो दासिमबो बिदिनो नागारहायै माखासे। माखासे ओंख्रिफोरखौ दासिमबो जायो आरो थिग बिदिनो बिदि माख माखासे मिथिंगाया मिथिंगायाव मोननाय बायदिसिना मैगं थाइगंफोरखौबो आङो। दासिमबो जोंनि ओनसोलथिं जाबबाय थानायखौ आङो नुनो मोनो। नो जेरैहाय जेरैहाय जोङो। थास' बेफोरखौबोथ' ओंख्रि जानाय जायो नालाय थास' बिबार। थास' आथिं थास' फिथं बेफोरखौ दासिमबो जाबाय थानायखौ आङो नु नुनो मोनो आरो। आङो सानोखि बेफोरखौ जोङो बेफोरखौ गासैखौबो माब्लाबा। समावबो जोङो सानफ्रोमबो जानाय जायाबाबो माब्लाबा समाव बिनि औ जानाय बोथोरा जेब्ला फैयो बे समाव जोङो जानाय जानाय नायनांगौ मानो होनबा बेफोरखौबो जोङो जानानै। जोंनि देहाफोराबो मोजां मोनगोन आरो बेफोर बेफोरबो जोंनि नागार हायै माखासे मैगंफोर नालाय जोङो बेफोरखौबो जानांगौ होननानै आं सा सानो आरो नोंथांमोननिथिंजायबो बेफोरबायदि मैगंफोरखौ जानाय जायो नामा? जेरैहाय मिथिंगायाव मोननाय माखासे मैगंफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायजागोन।
औ। बुंनो थाङोब्ला जोंहा नोंथां बुंनाय बायदिनो मिथिंगायावबो गोबां रोखोमनि जों मैगं थाइगं देहाफोरनि थाखाय मोजां जायो बेफोरखौ जाबा माने जों साबसिन जायो जेरैहाय जोङो दा बाजारफोराव बायना जानाय मैगंफोरा फ्रायानो माने हारा नारि मुलियारि बाहायनाय आरोना बेफोरो बुंनो थाङोबा जोंनि देहाफोरखौ गोबां खहा खालामो आरोना
औ
औ जोंहा माने गोदो गोदाय समावथ' बेफोरबादि ओ बेफोरबादि मिथिंगानि मैगं थाइगंखौनो बिसोरो जायोमोन आरोना आथिखालावथ' जोंङो बांसिन आथिखालाव जों गोबां मैगंफोरानो माने बायनाय मैगंफोरा जेरैहाय जोंङो हरसे बा सानसेनि गेजेरावनो बियो लथ्राय एबा सेवनो हमो गोदो गोदाय माने जिब जुनारनो खि बेफोरजों ओ जायखि जाया न'नि हासारफोरजों गायनाय मेगं थाइगंफोरा माने गोबाव समसिमहालागै थांङो बियो जोंनि देहाखौबो गाज्रि खालामा बेजों थाबनो गाज्रि जाया बा सेवा बेफोरबायादि आरो ना बेफोरबाददि नोंथांङासो बुंनाय बादिनो जेरैहाय जोंङो मिथिंगायाव मोननाय थास' बे थास'नि गासै बाहागोबो जोंङो जाजोबनो जाजोबनायानो ज जाफ्रामोना जेरै जोंङो थास' आथिं आथिंनि आथिंखौबो जायो बिनि बेदरखौबो जायो बेजों लोगोसे बिनि थास' बिसंखौबो जायो आरो जोंङो बिनि गासै बाहागोखौनो जाजोब नायानो जाफ्रा मोनोना बेफोरखौ जाबोब माने जोंनि देहाफोरा मोजां जायो जेरै जों बेफोरखौ मिथिं बेयावनो बुथुमना मोनो आरो बेजों लोगोसे जोंहा जारि जारिखौथ' नोंथांङा मिथियै जानांगौ बेखौथ' गोदो गोदायनि सुबुंफोरा माने जारिफोरखौ माने लोमजाबा साजाबा बेफोरखौ बाहायोमोन जेरै जोङो बानलुआरि होनना माने जाला बे बेफोर बायदि बारायनानै रिसि बानायना जोंङो लोंनानै बिनि गावसोरनि देहानि लोमजानाय बा साजानाय गगा मोननायफोरखौ फाहामना लायोमोन आरो ना
औ
बेजों लोगोसे जोंङो गोदो गोदायनि सुबुंफोरा माने बबेबा बिलोफोरा ना गुरनो थांबाबो नाफोरखौ मोनबोबाबो माने बांसिनै बेफोरबायदि जारि बा नेरसिन बिलाइ बिदि मिथिंगायाव मोननाय मैगं थाइगंजोंनो बांसिन रुनानै जायोमोन आरोना अ आथिखालनि मानसि मानसिफोराथ' बांसिनै अबावबा बारि आरि मोनोबा माने बांसिनै बेफोरबायाददिखौ बाहायला जेरै बि बिसोरो डायरेक्ट संनानै जायो थावारि होनानै बेफोरबायाददि आरो ना
औ नंगौ नोंथां
औ बुंनो थांङोबा जोंहा गोदोनि दानि मैगं मावनाय बा बेफोरबो गोबां फारागथि दंङौ जानायनि लोंनायाबो जेरैहाय आथिखालाव जों गोबां मस्ला मस्लि बाहायो गोदो गोदाय जोंहा बेफोरबायदि मस्ला बायामोन जों गुबैयै मिथिंगायाव मोननाय जेरै बुंनो थांङोब्ला जों बांसिन सबाइ ओंख्रिफोराव हाइजें बिलाइफोरखौबो बाहायो नंङा होमबा बेजों लोगोसे गंगार दुन्दिया दुुनन्दिया जों बेफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो आथिखालावबो बाहायो अब्लाबो माने जोङो बेफोरखौ बाहायनायनि अनगायै जोंहा गोबां आं बाजारफोराव मोननाय बेलेग बेलेग मस्ला बेफोरखौ जोंङो बाहायनाय जायो आरोना मस्ला मस्लिफोरखौ
औ
नोंथांङा खोनादोंना औ नों नोंथांमोननि ओनसोलथिंहाय सबायजों साम' ओंख्रिखौ माबादिहाय संनाय जायो नोंथां
सबायजों साम' ओंख्रिखौ
औ
सबबायजों साम' ओंख्रिखौ ओ जोंनिथिंजायबो
अ नोंथांमोननि ओनसोलथिं जाय साम'फोरखौ मोननाय जायो नामा नोंथां?
औ जोंनि ओनसोलथिंजाय साम'फोरखौ ओ दैसा बिलो बेफोरबायदियावहाय मोन जायो आरो गोबां बिदिनो ओ माब्लाबा सम समावहाय बिदि आंङो जोंनि गामिनि माखासे सुबुंफोरखौ बिदि साम'फोरखौ खनहैनायखौ आङो नुनो मोनो आरोखि दं बिदिनो माब्लाबा समाव समाव मोनो माब्लाबा समाव मोना बेफोरबायदि आरो ।
औ
औ बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय जों रायज्लायनायखौ एसेयावनो दोनथ'जासिगोन ।
अ अ नोंथां औ ।
औ